हेल'
औ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामदों नोंथां?
दङ नोंथां बिदिनो नै जिरायलाबायनानै दं बोथोरा बिराद गरम ना।
औ
औ ओंखायनो जिरायनानै दं आरो।
अ बेलासिनि जाखांबायबा नोंथां?
जानायाथ' बेलासिनि जाखांबायमोन नोंथां।
अ
औ
मा ओंख्रिजोंबा जाखोलै नोंथां?
ओंख्रिया जोंना माबासो नोंथां मा होनो खुन्थाइ नाराजों माबासो मा होनो ना बाथोन।
अ खबरफ्रालाय बोरैथो दं नोंथां?
खबरफ्राथ' बिदिनोसै मा होनबावनो आरोना नोंथां मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनोसै बिदिनो सोलिगासि नो आरो, ओमफ्राय नोंथानालाय खबरा बोरै?
आंनाबो मोजाङानो नोंथां।
अ ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रालाय बोरै सोलिगासिनो नोंथां नोंसिनिथिंजाय?
जोंनिथिं नै दा एखेबारे सोलिफुथारदों नोंथां। जाय फाराफारि सोलि फुं औ जाय फाराफारि सोलिफुथारदों।
अ बिदिसो आरोना होमबा नोंथां। औ ओमफ्राय
बिदिब्ला खबरफ्राथ' नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन।
अ अ खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथां खोनादों नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों औ नोंथां।
अ खोनाबाय दा?
खोना
अ मा टपिकनि सायाव होनदोंमोन नोंथाङा आं बांद्राय मोजां खोनायाखै? अ जागोन दे नोंथां।
जोंहा आयदायानो जाहैबाय
औ
बोथोरनि सायाव नोंथां बोथोर जोंहा बोथोरनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै।
अ बोथोरनि सोमोन्दै आरोना नोंथां बिदिब्ला आं नोंथां बुंलांसै नामा?
औ नोंथां बुंलांदो दे
अ बोथोर होनोब्लाथ' नोंथां जोंहा बोथोरखौ माने गुबुन-गुबुन रोखोमाव राननाय जादों माने बोथोरखौ आरोना आरो जोंहाबा बोथोर लायै बोथोर माने बारहावानि थासारिफ्रा माने गुबुन-गुबुन रोखोम जानायखौ माने जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां, नंगौना नङा?
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो जोंहा मा गोजां बोथोरनि समावहाय गोजाङो आरो गोलोम बोथोरनि समावहाय गोलोमो बेबायदि आरो बेबायदि बिदिनो जोङो मा बोथोर होनोब्ला जेरै गोजां बोथोर गोलोम बोथोर आरो मेसें बोथोर दुफां बोथोर उदां बोथोर। बैफोरबायदि आरोना जोंहा बोथोरखौ बेबायदि बाहागोआव राननाय जादों आरो आरो जोंहा मा बोथोर नायै बोथोर सुबुं माहारिया जानाय लोंनायखौबो सोलायो आरो गाननाय-जोमनाय। बायदिफोरखौबो माने बोथोर नायनानै माने जों सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला गोजां बोथोरनि समावहाय जों मा गोलोम बोथोराव गानग्रा-जोमग्रा माखासे मा होनो गस्ला लंपेन्ट बाय दियानो जा जायखि जाया मा होनो गोजां बोथोर-बोथोरनि समावहाय माने गुदुं-गुदुं जि गाननायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
बेबायदिनो गोलोम बोथोरनि समावहाय जोंहा मा गोजां बोथोराव गानग्रा जि जोमफोरखौ गाननायखौ जों नुनो मोना आरो। जेरै जों बुंनो थाङोब्ला गोलोम बोथोरावहाय जोंहा माखसे मा फिसा-फिसा जि फोरखौ गाननानै थायो माने गरमनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय आरो।
औ।
बेबायदिनो गरम बोथोर समावहाय जोंहा हाफ पेन्ट गस्ला गिन्दि बैफोरखौ गाननानै माने गुसु बार नांनाय बायदि गाननानै थायो आरो। नाथाय गोजां बोथोरनि समावहाय जोंहा। गासिबो जोख्लोबजोबनाय ड्रेसखौ गाननायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो माने बोथोर लायै बोथोर गाननाय जोमनायाबो सोलायो आरो बोथोर लायै बो थोर जोंहा बारहावायाबो सोलायबाय थायो आरो बिदिनो आरो आरो जोंहा मा बो थोरखौ नायनानैबो जों मा आबाद मावो आरो सुबुं माहारिया माने बोथोरनि सायाव सोनारनानै सोलिबाय थायो आरो बबे बोथोरावहाय माबायदि‌ बारहावा माबायदि थासारि बैफोर थासारि आ दायो बारहावाखौ नायनानै सुबुं माहारिया माने खामानि दामानि जानाय लोंनाय थानाय बायदिफोरखौहाय माने सोलायबाय थायो आरो बिसोरो। थिग बेबायदिनो जों बुंनो हायो। माने बोथोर नायनानैबो माखासे फिथ थाइ सामथाइ थायग्रा बिफां लाइफां आरो माखासे बिबार बारग्रा बिफां लाइफां जायफोर माने फुल हारिनि दंफांफोर बैफोरो माने बोथोर नायनानै महर सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। जेरै जों बुंनो थाङोब्ला उदां बोथोरनि समाव जोंहा मा? सेवालि बिबारखौ जों बारनाय नुनो मोनो। थिग बिदि बाय बायदिनो जोंहा माखासे बोथोराव बैफोर बिबारा बारा बेबायदिनो माने
औ।
बोथोर नायै बोथोर जोंहा माखासे बिफां लाइफां आरो मा होनो? फिथाइ सामथाइ थायनायफ्राबो सोलायबाय थायो आरो जेरै गोलोम बोथोरनि समावहाय जोंहा मा खान्थाल थाइजौ बैफोरखौहाय जों माने आनारस बैफोरखौहाय मोननो हायो आरो आरो। नाथाय जों बैफोरखौहाय गुबुन बोथोरफोरावहाय मोननाय जाया आरो जेरै गोजां बो थोराव बुंनो थाङोब्ला जों गोजां बोथोराव थायग्रा फिथाइफोरखौहाय मोननाय जायो। नाथाय गोलोम बो थोराव थायग्राखौ जों गोजां बोथोरनि समावहाय मोननाय जाया आरो। बेबायदिनो माने बोथोरजों लोगोसे माने जोंहा फिथाइ सामथाइ थाइनायाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो आरो बोथोर नायनानै जोंहा मा माखासे
खामानि दामानिखौबो राननायखौ जों नुनो मोनो आरो जों सुबुं जों मा होनो बुंनो थाङोब्ला जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिया माने बोथोरनि सायाव सोनारनानै थायो आरो बो मा बो थोरा माबायदि जादों बैबायदि माने बोथोरनि थासारिखौ नायनानै माने जों मानसि हारिया खामानि मावनायखौ जों नुयो आरो।
औ।
बेबायदिनो जोंना दैज्लां बोथोरावहाय मानसि हारिया मा होनो? माइ आबाद मावो। बेबायदिनो फाथो बायदिसिनाखौ मावो नाथाय जों बेखौहाय माने गोलोम बोथोरनि समाव बेबायदि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोना आरो गोलोम बोथोर समावहाय मा मानसि हारिया गुबुन रोखोमनि आबाद मावो आरो। बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै गोलोम बोथ गोलोम बो गोलोम बोथोर माने मेसें बोथोरावहाय जोंहा माने माखासे बोरि ओनसोलाव जाग्रा आबाद खौ मावनाय जायो आरो जेरै बुंनो थाङोबा
औ।
फथ'ल, सबाय बेसर लाइ लाफा बायदिफोरखौहाय माने बैफोर बोथोरफ्राव मावनाय जायो। नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन नामा बोथोरनि सोमोन्दै माबाफोर?
औ नोंथां नोंथाङा दि बोथोरखौ बाहागो रानलां थाबाय नोंथाङा जोंहा गोजां बोथोराव जोंहा रोजा सिगानो जोंहा गोजां बोथोराव
उम
जा सि गानो लोगोसे बोथोर लायै बोथोर थोर जोंहा माखासे गाननाय जोमनाया सोलि सोलायो जानाय लोंनाया सोलायो। लोगोसे फोरबोफोरा फोरबोफोरआबो बोथोर लायै बोथोर फैयो। जेरै गोजां बोथोरनि समाव जोंहा रोजासि गानो लोगोसे गरम गरम मैगं थाइगं बा जाग्रा बेसाद खौ जों जायो गोजां बोथोरनि समाव लोगोसे जोंहा गोजां बोथ थोराव माखासे फोरबोफोर फैयो जेरै लोखि फुजा। दुर्गा फुजा कालि फुजा बे फोर फैयो गोजां बोथोरनि समाव। जे बेनि जोंहा जेब्ला जेब्ला आरो गोलोम बोथोर जायो अब्ला गोलोम बोथोराव जोंहा गाननाय जोमनायाबो सोलायो जानाय लोंनायाबो सोलायो। जोंहा गोजां गोलोम बोथोराव जोंहा गोबा सि गानो। गिन्दि सि गानो। बेफोरबायदिनो जानाय लोंनायखौबो जोंहा थान्दा थान्दाखौ खौ मोजां मोनो गुुसु गुसुखौ मोजां मोनो जोङो गोलम बोथोरनि समाव जेरै जोङो कल्ड ड्रिंकफोर लोङो फेपसि मेरेन्दा बेफोरबायदि मेंग'स बेफोरबायदि माखासे कल्ड्रिंकफोर खौ जों फ्रेसआव दोननानै गुसु खालामनानै लोङो। जों गोलोम बोथोरनि समाव जों गुसु दै लोंनो मोजां मोनो। बेफोरबायदिनो गुसु गुसु आदार जानो जों मोजां मोनो। बेफोरबायदिनो जों गोलोम बोथोरनि समाव जोङो माखासे आबादफोरबो मावो जेरै जोङो गोलोम बोथ थोरनि समाव जों माइ आबादखौ मावो। दैज्लां बोथोरनि समाव जोंहा माइ आबाद मावो लोगोसेयैनो गुबुन सबाय बिमा थारुन बेफोर आबादखौबो जों मावो। बिदिनो ख्रांख्रिंखल गोबां आबादफोर दं बेफोरखौबो मावो। गोलोम बोथोरनि समाव मोनो बोथोर लायै बोथोर आबाद खौबो मावनाय जायो लोगोसे गोजां बोथोरफोरावबो बिदिनो खुमब्रा लाव बेफोरखौ मावनाय जायो बे बेफोरबायदिनो बोथोर लायै बोथोर जोंहा आबादफोरखौ मावो आरो लोगोसेयैनो जोंहा गोजां बोथोराव गोबां मानसियानो गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो। खौ आं नुहुरो मानो होनोब्ला जोंहा गोजां बोथोराव गानफब जोमफब जेकेट मोज गोदान गोदान जोंगा फब मोदानफब जोंहा मोजां मोजां गाननाय जोमनाय गाननानै जों बेरायनो मोजां मोनो। फुजाफोराव थांनो मोजां मोनो जों जायगा मोजां मोजां बेरायनो मोजां मोजां मोनो बिनिखायनो गोजां बोथोरखौ जों मोजां मोनो। गोलोम बोथोराव जोंहा बेफोरबायदि गानफा मोदानगुलायनाय
औ
जुथा मजा गाननानै जों बेरायनो हाया। जोंहा न'फोरावनो थानांगौ जायो गोबा गोबा सि गाननानै सोरबा बायदिया लांथियाफोर बायदिबो थानांगौ जायो।
समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
जागोन दे नोंथां औ।